खोनादों खोनादों नोंथां अ होमबा बि बिदिब्ला जों मानि सायाव रायलायनो एबार नोंथां?
अब्ला जों दायो ओ जेरै
माखासे दानि लाइमोनफोरा बबे लामाजों आगान सुरदों आरो गावनि लाइफखौ थांनानै थानो थाखाय माबायदि सोलिनानै दं। बेफार फालांगि माने बेफोरनि सायाव जों सावरायनोसै नामा नोंथां।
बि सावरायस लाइमोनफोरा आथिखालाव मा खालामनांगौ जोंनि बर' लाइमोनफोरा
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ जागोन नोंथां आथिखालाव माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बहुत माखासे फरायनानै माने ओरैनो ओ फ्राय मानसिखौनो गोग्लैसोनानै थानाय नुयोना? माखासे बे फोरबायदिनो फ्राय मानसिखौनो माने साख्रिनि उन उन ल खारफानायखौ बांसिनो फ्राय नुनो मोन्दों आरोना। थिग बेबायदिनो जोंनिफ्राय ओ सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा एबा बोराय बेन्थ' फ्राय ओ साख्रिनि उन उन खारफायालासिनो माने माखासे बेफार फालांगि जेरै आबाद मावनायजोंबो गाव गावनि लाइफखौ दानो हायो। ओ जेरै दाउ अमा फिसिनायजोंबो गावनि न'खर एबा जिउखौ दानो हायो बेबायदिनो माखासे ओ जेरै साहा गला नङाबा साहा दखान नङाबा माबा मोनसे रेस्ट टुरेन्टफोर खुलिनानैबो माने दानि मुगायाव माने गावनि लाइफखौ खुंलांनो हायो ना नोंथां। बेबायदिनो जेरै आबाद मावनाय होनोब्ला दिनै टेक्न'ल'जि साइन्सनि जुग फैबायना नोंथां जेरै
नंगौ नोंथां नोंथां।
थारुन आबाद गायनोब्ला जोंहा गोबाव सम नांलिया। जेरै ट्रेक्टार फोरानो माने मावजोबसै आरो गावनाव एसे एनै थाखा थाब्ला नो माने ओ आबाद मावनानैनो गावनि ओ जिउखौ खुंलांनो हायो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ दे
जेरै औ। आरो जेरै ओ जुखाम आबाद मावनाय जेरै गयनि गयनि आबाद मावनाय जेरै चक्लेट दाथ' बुहुत ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंना नोंथां जेरै सक्लेट आबाद मावनानैहाय ओ गोबां रां आरजिनाय रां खामायनाय। आरो लोगोसे ड्रागन। नै बेफोरबायदि खौ माने जोंनि दानि लाइमोनफोरा जुदि मावलाङोब्ला। ओ सेंग्रा सिख्ला हौवा हिनजाव बासियालासे बेफोरबायदिखौ ओ गोसो होनानै मावोब्ला माने सानो माने बयहाबो मोनसे मोनसे थांखि एबा टारगेट लानानै मावोब्ला सानसेब्लाबो फुंगोन होननानै सानो आरोना नोंथां आरो लोगोसे माने फ्राय मानसि या साफ्रोमबो मानसिया माने साख्रि मोनगोन एबा ओ गभारनमेन्ट जब मोनगोन बेल' नोङाना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेनोदि माने साख्रिनि उन उन खार फायालाबानो बेबायदि आबाद फोथार एबा फालांगि खालामनायावबो गोसो होगोन नै बेफोरबायदिखौ माने साननानै लायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बे फोरनि सायाव एसे आइडियाफोर माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां बिजनेस दानि लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ
औ बेफार फालांगिनि दाथ' जोंङो नायनो थांङोब्ला आथिखालावथ' बिगियानयानिरि मुगा बे बिगनिारि मुगायाव गोबां टेकनलजि बाहायना जों आबाद मावनो हायो बे बार दखान लोगोसे जों मा होनो बेफोर फालांगि होनबा फार्मिं बेफोरखौ खालामनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो जोंनि जिउ राहा लामाखौ जों सोरजिलांनो हायो आरो जोङो
औ हायो
अ जोंनि माने जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा आथिखालाव गोबां फरायनो गोरों जाबाय इडुकेटेड दं गोबां बिदिनो बिए एम ए पास खालामनाय गोबां दं आरो बिसोरो जेन लाजिया लाजियालासिनो जों बे बेफार फालांगि दखान लोगोसे नोंङो फार्मिं आबाद मावनाय जो जानो हायोबा गोबां फैसा दं। जों साख्रिनि उन ओंखारालासिनो आरो ओस सरकारालाय बेसेबां बेसेबां सा ख्रि होगोन गासिबोथ' मोनजोबा। बेनो आं जों लाइमोन ओ आं सानोदि जोङो दिनै बे ओ बिगियानारि मुगायाव जों आबाद मावोब्ला गोबां टेक्न'लजि बाहायनायजों मोजां ओ फिथाइ मोननानै जों गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो जों आबाद मावबोला माखासे ओ आथिखालाव ओ गैया नङा जोंनि खासे खानै बिनि उनाव माखासे ओं खारबोबाय सेंग्राफोरा बिनो आबाद मावनो थाखाय अ आं गोबांनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जोंनि माखासे सेंग्राफोरा दा माखासे हाफोर ला दों ओ बिदिनो लानानै ओ बिदिनो दस ओ ओ जि बिगा नैजि बिगा गाहाम थालिर गायनायखौ आं नुनो मोनो आरो गोबां आरो गोबां बिबांनि बिसोरो मुलाम्फाबो मोनदों। बेफोरबायदिनो न'खर सलायदों गावनि जिउ राहाखौ ओ सालायलांदों बिदिनो आ ओ बे बेखौबो थालिर बागानखौ जोंनि लाइमोनफोरा बायालासिनो बेखौ मावबोला गोबां मुलाम फा जागोन आरो गिबि गिबियावनो जायफोर गायनो रोंगो माबायदि गायदो बेफोरनो सोलोंना लानानै ओ गायनो हागोन आरो आंथ' बेखौ सानो आरो लोगोसे जोङो बे फार फालांगि होनबाथ' गोबां आथिखालाव बेफार फालांगि मावनो हानाय सु-सुबिदा दं। जोंनि बेहाय माखासे जोङो हटेल आरि ओ फास्ट फुडनि दखान खुलिनो हायो। लाजियाबा बेफोर फास्टफुडखौ जों मा-मालाय द'खाननि नो बेलेग माबानिफ्राय जों सोलोंना फैनो हायो आथिखालाव बे ओ संनाय खावनायखौ सोलोंनो हायो। बे संनाय खावनायफोरखौ सोलोंना फैनानै जों बेफोरखौ द द-दखान हटेल होनो हायो इलेक्ट्रिकेल द खानबो होनो हायो जोङो।
हायो नोंथां हायो।
बेफोरबायदिनो सोलोंनानै आइ टि आइ लानानै बेफोरखौ बेफोरबायदि गेलामाल द'खान माखासे द'खान होनो हायो जों आरो लाइमोनफोरा आरो लोगोसेनो ओ आथिखालाव जोङो मोनसे सुबिदा दं जेरै- दाउनि फार्म अमानि फार्म बोरमानि फार्म बेफोर खालामनानै जों गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो। जोरोमाथ' आथिखालाव गैया नङा जोंनि बर'फ्रा गोबां लाइमोनफोरा ओ अमा फार्म खुलिदों अ-अ-अमा अमा ओ जोंनि लकेलजों लोगोसे गोबां ओ बेलेग बेलेग जाथिनि जाथोनि अमाफोरखौ फिसिदों बे माखासे मुलाम्फा खामदों फिसाफोर दिहुनदों फिसाफोरखौ फानदों बेफोरबायदिनो अमाफोरखौ फानदों मासे मुलाम्फा मोननो हादों आरो जोंनि लाइमोनफोरा आं सानो बेबो मोजां लोगोसे बो दाउनि फार्म दाउनि फार्मबो गोबां खुलिदों बेफोर बायदिनो बोरमानि फार्म गोबां बिदिनो दं। बे जिउ खांना राहानि आंखालानो गैया आं बुंनो थांबोला ग जोङो जोङो साख्रि जोन सानोदि जों साख्रि मोनाखैबोब्ला जों बेखौ मावनानै जानो हायो आरो। दा आबाद होनब्लाथ' आबादा थ' जोंनिया दा ओ नों माइ आबादखोथ' दोनथ' माइ आबादखो जोन ओ हा हुवाथ' गैखा जोङा माइ आबाद मावनो थाखाय एसेबां एसेबां मानि सोरबा न' बिगासे बिगानै बिगाथाम बिगाब बाल' दोङो इदिनो ओ ओ नैजि बिगा थामजि बिगाथ' माइ गायनो हानाय हा गैया जोंनि आथिखालाव ओ बेनिखायनो जों एसे एसे हायावनो माबादि इनकाम खालामनाय हा जों बिगियाननि आदबखौ बाहायनाय जों ओ बिगासे बिगानै हायावनो जोङो माखासे मैगं थाइगं गायना गोबां रां आरजिनो हायो। जेनेबा नोङो जोङो सामब्राम, ओ पियास, लोगोसे नोङो राङालाव, पानिलाव, थारुन, आलु बेफोरनो ले स्रा, भिन्दी, थाइबें, इफोरबायनो गोबां ओ जोङो बेफोरखो बिगियान बे आदबजों जोङो ओ गोबोरखि हासार बाहायनानै जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो बिगासे बिगानैयावनो गोबां रां आरजिनो हायो। अ बेफोरखौबो जोङो आबादनि आबादनि सायाव एसे सोलोंना ला नानै बेखौ जों आबादखौ मावनो हायो बेफोर आबादखौ।
हायो नोंथां हायो।
जोबोर मोजां आथिखाल बेफोरखौ मावनो आरो गासैबो बुस्थुफोरखौ आरो थाबनो जायो जों हाल गोदो गोदायथ' मोसौ नांगौमोन हालेवनो खस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे फैसा बाहायबानो जों टेक्टर दो हालेवनो हायो।
हायो।
जों आथिखालाव जों गो ओ मा होनो बेखो आबादनि गेजेर गेजेर हाग्रा सस्रां गोनां बे हाग्रा सस्रांनानै माबा दोङो जन्थ्रबो दङो, मिचिनबो दं, एसाबां सुबिदा जाबाय आथिखालाव। गोदोनि बायदि अ जोंनि आबौ आबैमोना गोदो जेरैबायदि आबाद मावनो जेरैबायदि खस्थ' जायोमोन बेफोरबायदि खस्थ'खौ जों नुला। आथिखालाव माइ गायनायावबो जेबो खस्थ' होन नुनो मोनला। माइ गायनाय मिचिनबो अंखारबाय अ आरो नोङो इथिं मा होनो हालेवनो टेक्टरा थाबाय। बिदि खस्थ' नांजा गोदोनि बायदि आरो आजि माइ हानो गोनांबाबो मिचिन दो हानो हायो।
हायो हायो नोंथां हायो।
ओंखारबाय बेसिब बेफोरबायदि एसे खस्थ' खामनो गोनांनो गैला आबै आबौमोना जेरैबायदि खस्थ' खामदोमोन बेफोरफोरखौ गोनांनो गैला आं सानोदि ओ बेफोरखो जों जोंनि बर'सो लाइमोनफोराबो सोलोंनानै बेफोर बेफार फालांगि आबादखौ मावबा गोबां रां आरजिनो हागोन आरो।
हागोन हागोन नोंथां हागोन आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय थ' नै दायो ओरैबायदि मोनसे मोजांना जेरै उइभिं खुलिनानै जि दानानै बेफार फालांगि खालामनो हायो दायो फ्राय नुगासिनो दङ।
जेरै औ
बिबार ब्रेन्ड नो ना औ औ
उइभिं दं टेइलरिं दं बेफोर सोलोंनानै आरो बेफोरो बिगियानि दामोन जेरैबायदि कम्पिउटार सोलोंनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो गावनो।
औ हायो हायो।
औ।
इजि इजियैनो माने रांखौ आरजिनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां ओ सासे जोङो ओ जोङो खालि लाजिनायखौ गारनांगोन आरो।
औ औ लाजिनायखौ गारनांगोन होमबानो जोंहा जिउआव माबा मोनसे साक्सेस जानायखौ ओ मोननो हागोन आरो। मोननो हागोन। गोबां दं गोबां दं आथिखालाव बिगियान बिगियान मुगा होननानै बुङो ब्ला गोबां फैबाय माने ओ लाइमोनफोराबो जे गावनि आयथिङाव गसंथानो ओ जेबो गिनांगौ गैला माने लाजिनायखौ दोन गारबानो माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय इजि होननानै साननानै लानो
उनाव इदिनो आरो जों दा लाइमोनफोरा लाजिनाया लाजिनायखौ गारनो नांसि
औ।
लाजिनायखो आरो गिनायखो गारनांगोन होमब्लानो जों दावगालांनो हागोन आरो आं सानो आरो अ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां।
अ होमबा दोनथ'नोसै न नोंथां उम अ गोजोन्थों।
दे